हेल' औ खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथां ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों ओ जोंनि औ खोनादों खोनादों। द' नोंथाङा दायो फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर'नि हारिमुनि सोमोन्दैसो रायलायनो सानदोंमोन आरो खोनादों ना औ औ दा नोंथां जोंहा जोंहाथ' बर बर'आ औ जोंहाथ' बर'आ मोनसे जोबोद समायना रमायना हारिमु दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां जोंहा बर'फोरा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंहा राव हारिमु जोंहा जानाय लोंनाय गासिबो माने दंजोबो आरो जोंहा। गावनि मोनसे आइडेेनटिटि दंजोबो आरो औ। दा जोंहा हारिमु बुंङोब्लाथ' बेनोसै नङा होमबा नोंथां। जेनेबा हारिनि महर मुस्रि होननानै जों बुंनाय जायो हारिमुखौ। जोंहा जेरै बर'फ्रा जानाय लोंनाय दामनाय ओ देनाय बिबदिनो रोजाबनायफोर बिदिनो गोबां दङ आरो जोंहा बर'फ्रा गावनि निजानो औ नोंथां जोंहा दा ओ नुनो मोनो जेनेबा हारिमुवा गोदोहाय जोंहा साबसिनमोन होननानै आरो दायो जोंहा बर'नि गेजेराव जेरावहाय लासै लासै एसे हारिमुफोरा माखासे ब हारिमुनिफ्राय माखासे बुस्थुफ्रा गोमालांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो एसे एनै नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोमालांबाय
औ दायो जों औ जेनेबा जोंहा दायो नै मुलुग जाव दावजागाबोबाय बिदिनो ओ साइन्सफोराबो दिनै नै दावगाबोबाय बिनिफ्राय जों लासै लासै माने जोंनि बर'नि निजा हारिमु बेखौ जों माने माखासे बुस्थु थुआ गोमालांदों आरो बेफोरनिफ्राय जोंहा जेरै जोङो गोदोनि जुगाव जोङो जिफोरखौ जिफोरखौ गावनो दानानै लायोमोन दख'ना गामसा आर'नाइ बेखौ जों गावनि आखाइजोंनो गावनो बिबदिनो दानानै जों गाननायखौ नुयोमोन आरो बिदिनो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बायदिनो बिदिनो खुन्दुं बानायसिगोन थावख्रि लुनानै बिबदिनो ओ जिफोरखौ दासिगोन बेफोरखौ जों नुयोमोन आरो आरो जेरै नै उवाल गाहेन बेफोरखौथ' जों नुोननो मोनला
औ
बेफोरो जेनेबा जोङो औ अन गुन्दै देनाय फिथा देनाय बेफोरखौ जोङो उवाल गायैनायावनो देनानै जोङो मागो दमासि बैसागु बेफोराव जों फिथा सावराय सावनायखौ जों नुयोमोन आरो बै समावहाय जेनेबब्ला मोनसे न'खरा गुबुन मोनसे न'खर जों बिब्दिनो लोगो नांलायलायनानै फिथाफोर देयो बेफोरबायदिखौ जों नुयोमोन आरो बै समावहाय दा नोंथांनि नोजोरावबो बेफोरबायदि दङ नामा जेनेबा मा मा जोंनि बर'निफ्राय मा माया गोमालांखो बेफोरखौ नोंथाङाबो एसे मिथियो नामा?
औ मिथिगोन नोंथां।
औ देोंथांसे फोरमाय होलाय होनबा
जेन'बा हारिमुवआव जेन'बा गाननाय जोमनाय द नङा जोंनि फोरबो जेनेबा जेनेबा जोंनि फोरबो जेरै जोंनि बफोरबो होननानै बुङोबा जायखिया फोरबोआनो जों बुंनानै मिथियो माने हारि होननानै मिथि आरो जेनबा गोदो समाव जों बर'फोरा जोंनि बर'फोरा जोंनि आबै आबौफोरा बै समाव ओ बै बै बोराइ बेन्थ' ज' ज' गामियाव जेन'बा खाम सिफुं ज'था लानानै ज' ज' रंजायोमोन दा खिनथु माने मुलुग मुलुगनि दावगानायजों लोगोसे माने समजोंनो लोगोसे दा बेफोरबायदि दामग्रा देग्राफोर आगजुफोरखौ जोगारनानै बर'फोरनि दाम दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ जोगारनानै जेन'बा मर्दार्ननि जेरै ओय जेन'बा दाम मुदाननि दामग्रा देग्रा जेन'बा बक्स साउन बक्स बेफोरबायाददि लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आरो बेफोरनि अनगायैबो ओ बेफोरनि अनगायैबो जे जोंनि बैसागु बोथोरनि समाव जेन'बा गामि गामि सिङाव बर'फोरा जेनेबा मोसौ थुख थुखैयोमोन ओ मोसौ थुखैयोमोन मोसौखौ दैयाव लाङोमोन दा बेफोरबायदि जेन'बा खुब खम खालामनायखौ खालामनायखौ नुनो मोनबाय आरो माने बेफोरखौ बावगारनो एसे बावगारनो हमबाय आरो न' दाउट एसे दङ माने अब्लाबो माने एसे बावगार बाय होननानै जों बुंनो हायो आरो माने बांसिनानो जेन'बा खायफाया जेन'बा न' ओ जे जेन'बा टाउन एबा सोहोर एरियाफ्राव थाग्राफ्रा बेफोरबायदिखौ जेन'बा फालिला बांसिनै। बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो।
नोंगौ नोंथां औ।
फोरखौ जेन'बा हमथानानै ओ औ होन दे नोंथां।
औ जे नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा बैसागु समावहाय जोंहा गोब अब बबेबा-बबेबा गामि फोरा जेनेबा गावनि खाम जथा सिफुंखौ दामालासिनो बिदिनो साउड फोर ओ स्पिकारफोर लानानैसो जों मोसानायखौ नुमारदों आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो आं। बेखौबो जों आंनि मेगनजोंनो नुदों आरो दा बेफोरो जोबोद दुख खुनांथाव आरो जेनेबा जों बर'निनो हारिमु थाखानानै जोंनिनो दामग्रा देग्रा थाखानानैबो जोङो बेफोरखौ जों बाहायालासे बा सोलोङा लासेनो बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरखौ लानानैसो मोसानायफोरखौ नुयोब्ला जों एसे दुखु मोनो आरो। नोंथाङा जों गुबुन हारिफोरावबो नुयो माने बिसोरथ' दासिमबो गारथाराखै नाथाय जोंहा बर'फ्रा एसे लासै लासै लासैनो ओं माने माखासे बुस्थुफोरखौ गारलांनायखौ नुदों आरो। बिदिनो जुदि बिदिनो लासै-लासै गारलांबाय थायोब्ला जोंहा मोनसे समाव बेफोरो जारिमिन फोर जानाल' थाहैगोन आरो नोंथां बेखौ बिजाबफोर बा इन्टारनेटफोरावल'सो जों फरायनो मोनहैगोन आरो बिदि जुदि जालांबाय थायोब्ला औ। दा नोंथाङा मा बुंबावो।
औ माने बेफोरबायदि जेन'बा फोरबो एबा हारिमुफोरखौ लाखिनाया जों साफ्रोम जेनेबा हारिनि एबा बर' माहारिनि माने मोनसे साबा जों गासैनिबो रेसपनसिबिलिटि एबा दायथ' होननानै आं सानो आरो। जुदि जों साफ्रोमबो जेन'बा जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोरबोखौ लाखियोब्ला ओ माने बोसोरफ्रोमबो जेनेबा फोरबो फालिथायाइफोरखौ फालिबाय थायोब्ला आं जेन'बा आरो जोंनि उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौ मा जेन'बा बेफोरबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि फोरबो फालिनांगौ होननानै जुदि जोंनि गेदेरफोरा फो फोरमायलाङोब्ला नितसय जेन'बा बे बुस्थुआ थाबाय थागोन होननानै सानो आरो। बेखायनो जेन'बा जों-जों जोङो उन्दैफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंलांनाय एबा जोंनि हारिनि हारिमुफोरखौ दामनाय देनाय फोरोंनाय गान्नाय जोमनायफोरखौ गाननाय फोरोंनाया जों साफ्रोम बर' माहारिनि एबा हारिनि दायथ' होननानै बुङो आरो। मानोना मोनसे हारिनि जेन'बा मोनसे हारिनि सिनायथिया जोंनि मोनसे हारिमु जेन'बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय फोरबो फालिथाय बेफोर गासै फोरनिफ्रायसो माने मोनसे हारिया मोनसे हारिनि आबुं सिनायथि मोनो नालाय। बेखायनो जों हारिनि हारिमुखौ लाखिनायजों हारिमुनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे हारिनि गासै फोरबोफोरखौबो मानिनानै सोलिनाय एबा मानिनाया मानिनांगौआ जोंनि दायथ' होननानै आं सानो आरो। ओरैनो नोंथांमोना जेन'बा बेफोरबाय नोंथाङा जेन'बा बेफोरबायदि ओ-ओ हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय माबाफोर इनिसियेटिभ एबा बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औऔ नोंथां आं बेखौ सानो नोंथां जोंहा हारिमुखौ जों लाखि थारनाया मोनसे गोनांथार आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो अराय सम जुदि जों सिनायथि मोनोब्ला जों बर' महरै सिनायथि मोनोब्ला जों अबब' मुलुगाव बर' हिसाबै थांनानै थानोब्ला जोङो माने जोंनि हारिमुखौ लाखिथारनांगोन आरो। मानोना जोंनि हारिमुवा जोबोद समायना जों गाननाय जोमनायनि निफ्राय लानानै जोङो जानाय लोंनाय जोंनि मोसानाय मुसुरनायजों माने जोबोद ओ समायना आरो जोंनि बर'नि हारिमुवा जोङो दा बेफोरावहाय जों जुदि जोंनि हारिमुखौनो जों लाखिनो हायाब्ला जोंहा बे मोनसे जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जागोन आरो दा ओंखायनो जों नोंथां जों जेनेबा गामि गामिफ्राव जोङो बिब्दिनो गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन जोङो खाम जथा सि फां दामनाय बिदिनो आरो बिदिनो मोनसे जायगायावहाय गोरों गोराफोरा ज' जालायनानै बिदिनो समाज दैदेनगिरिफोरा ज' जालायनानै बिदिनो एसे एवारने प्रग्रामफोर खोन्थानां बुंनां लानांगोन आरो बिसोरो जेनेबा बिदिनो गोरों गोरों सुबुं फोर लाबोनानै बिदिनो सोहोरनि उन्दै उन्दै थामिनबा ओ गेदिर गिदिर गासैखौबो जेनेबा ज' लानानै बिदिनो ओ बिदिनो फोरोंनांगोन आरो दामनाय देनाय फोरनि सायावबो आरो बिबदिनो ओ माखासे बुस्थुफोरखौ जों फोथांना लाखि नो थाखाय जों फोरोंनांगोन आरो
ओं
दा नोंथाङाबो मा सानबावौ नोंथांनि बायदिब्ला मा मा लानांगौ
जेन' उम जेन'बा नोंथां ओरैबायाददि जेन'बा जेन'बा बेफोरबायदि जेन'बा जों नुबाय जेन'बा गाननाय जोमनाय जेन'बा राव हा गाननाय जोमनाय आरो जेनेबा जोंनि फोरबोफोरखौ लाखिबाय आरो दा जों समा जोंनि समाजनि बिजोङाव मोनसे मोनसे नुबावदों जेन'बा गोबां जेनेबा बर' सुबुंफोरा जेनेबा गिदिर गोलाव जाहैब्ला जेन'बा गावनि रावफोरखौ बावगारनाय बेफोरबायदिखौबो जों जोंनि बर' समाजाव गोबां नुगासिनो जेनेबा गावनि हारिनिफ्रायनो गाव जेनेबा बर' हारि जानानैबाबो जेनेबा बर'नि राव रोङै गिदिर गिदिर मानसि जानानै जों बेफोरखौबो नुनोदों नुनो मोनदों दा जों बेफोरबायदि खौ जेन'बा आ ला जेन'बा गिदिर गोलाव जानायजों लोगोसे जेनेबा गावनि रावखौ सोलोंथारनांगौआ बिनि दा बिसोरनि दायथ' नंगौनं होननानै सानगोना सान नोंथाङा
नंगौ नंगौ नोंथां जोंनि जोंनि बर' रावखौ जों रायज्लायथारनांगोन आरो नङाब्लाथ' जोङो माने बे रावा गोमालांगोन गोजानाव थाहैयोब्लाबो बिथांमोनाथ' जेनेबा गोजानावहाय जेनेबा गुबुन मानसि फोरजों गोरोबनो थाखाय गुबुन रावखौथ' सोलोंखानांगोनानो अब्लाबो माने बिथांमोना गावनि न'खरावहाय बर' रावखौनो रायलायनांगौ आरो जों गोबां नुनो मोनो जेनेबा गोरों गोराफोरा जेनेबा बाहेरायावथ' गुबुन रावजों रायज्लायखाबायनो ओमफ्राय न'नि गेजेरावबो गावनि फेमिलिजोंबो माने गुबुन रावावसो रायलायलायो आरो जोङो बेखौ जों माने न' न'आवथ' गाससिबो बर'खा नालाय बेखायनो जों बर' बेनो रायलायनांगौ आरो न'आव थायोब्ला
औ
दा बेफोरखौ खालामनांगौ आरो बिसोर गोरों गोराफ्रा गावनो बुजिलायनानै जेनेबा रावनि गोनां खथिखौ सानलायलायनानै बेफोरो एसे बुजिलायनांगौ आरो बिसोरबो
औ दा नोंथांनि जोंना साबबो जाबोलायबाय आरो
औ म दा
औ नोंथां नोंथांजों बेलेग आरो गुबुन आयदायाव सावरायबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथां गोजोन्थों
औ दे होनोमबा नोंथां बिदिबा
औ दे।